हेलौ नोंथां
खोनादो ना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों औ
नोंथाङा मा मावदों दा
औ दा नोंथा आङो जिरायनानै दङ औ औ
दामला न थां आङो ओ बर'नि जानाय लोंनायनि ओ बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदोंमोन
औ औ दे फोरमाय जागोन दे
दा जोंना बर' बर'नि ओंख्रि होनोब्ला जना ओ गिबियावनो अनला दाउ सबाय साम' आरो बेजों लोगोसे जोंना नारजि अमा बेफोरखौ बर'फोरा बांसिन जानाय जायो आरोना औ औ दा बेफोरखौ माबोरै बानायो आंबो एसे जि हागौ बुंनोसै औ ओ दा जोंना गिबियावनो अनला आरो दाउ होनोब्ला जोंना अनला संनो थाखाय जोंना गिबियावनो औ ओ माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोनांगोन दैयाव बिनि उनाव जोंना माइरंखौ ओ फोराननानै दैनिफ्राय बोखांना फोराननानै लाग्रोनांगोन ओ बिनि उनाव वालाव वालआव देनानै लाग्रोनांगोन ओ वालाव देखांनायनि उनाव ओ बेखौ दोनथ'नानै जोंना उनावहाय ओ जोङो जुदि दाउ दाउ दाउ बेदरफोरजों सङोब्ला दाउ बेदरफोरखौ गिबियावनो ओ नोङो सुग्रोना लानांबाय बिनि उनाव नोङो एवफ्रामना लानांबाय मोजाङै एवफ्रामना लांनांबाय ओ एवफ्रामनायाव जोंना ओ ओ गिबियावनो थाव गुबै होबाय ओ थाव गुबैनि उनाव जोंना संख्रि बानलु ओ सामब्राम गुफुर बेफोरखौ बेदरनि सुवादनि थाखाय जोंना ओ गोथाव जानायनि थाखाय बेखौ बाहायनाय जाबाय। सामब्राम गुफुर पियाज बानलु संख्रि ओ मस स्ला गासैखौबो जाब्रां बेफोरखौ ओ बाहायनानै जोङो एवफ्रामना लाग्रोबाय ओ एवफ्रामनायनि उनाव जोङो बेदरखौ मोजाङै एवफ्रामबाय एवफ्रामनानै जोंङो दै होबाय बेयाव दै होनानै ओ दैखौ गोदौजासिम दैखौ गोदौजासिम जोङो ओ खोबनानै दोनबाय खोबनायनि उनाव जोंना दैया गोदौबाथाय ओ जोंना ओ अनलाखौ अनलाखौ जोंना हरनो हाबाय बेनि उनाव जोंना अनलाखौ हरोब्लाथाय जोंना बेखौ आरोबाव फिन खेबसेबो बिखौ ओ गोदौ होबाव गोदौ बायबाय गोदौ होबावनायनि उनाव जोंना ओ जोबनायाव ओ बे ओंख्रिखौ ओ। गोथाव खालामनो थाखाय ओ नोंथाङा ओ मस ओ दुन्दिया ओ खासिथारा बायदि खौ नोंथाङा ओ होनो हागोन आरो जोबनायाव बिनि उनाव बियो ओ। जानो हानाय ओ अबस्थायाव फै फैनाय जागोन। औ जोंना ओ आंनि बायदिब्ला थ' अनलाखौ बेबायदिनो सङो आरो ओ। उनावहाय जोंना सबाइ सबाइ आरो दाउ होनोब्ला सबाय एबा साम'। सबाय आरो साम'। साम'खौबोथ' जोंना ओ बर'। फोरा बिराद जायो ओ जोंना साम' सोमनायाव जोंना ओ गिबियावनो ओ साम'खौ जोङो ओ हाथाइफोरनिफ्रायबो मोननाय जायो। ओ बेनि फ्रेबा जोंना बर'फोराथ' बांसिनानो ओ दैमाफोराव एबा दंग'फोराव ओ लायनाय जायो दा जोंना लायनायनि उनावहाय जोंना बेखौ ओ साम'खौ सानसे बा साननै जोंना दैयाव सोमनानै दोननाय जायो। ओ बिनि उनाव ओ गुरै जानायनि थाखाय सोमोनना दोननाय। जायो बेखौ सोमना दोननायनि उनावहाय जोंना ओ बेखौ बिनि साम'नि जिबा लानजाय एबा गुदि बिखौ ओ दसे दानस'नो होनाय जायो। बिनि उनावहाय बिनि खर' एबा बिनि खोबग्रा ओ बिखौ जों जं एबा पिन ओ गोफार जंजों जोङो बेखौ बख खनाय जायो ओ बख'नायनि उनाव जोंना ओ खांनायनि उनाव जोंना बेखौ मोजाङै ओ सुना लाबाय ओ सुना लानायनि उनाव मोजाङै सुबाय सुनायनि उनाव जोंना जोंनाहाय ओ साम'खौ ओ थाव गुबै जेबो होआलासिनो सारायाव होनानै बेखौ दसे बिनि दै सि ओंखारो बियो साम'खौ सङोब्लाथाय दै ओंखारो बिनिफ्राय हारसिंनो बिनि उनाव ओ बेखौ एवबाय एवफ्रामबाय थख'नायनि उनाव बियो दैया रान फिनबाथाय गावनि दैया रानफिनबाथाय बेयाव थाव गुबैखौ जोङो होनाय जायो थाव गुबै होनायनि उनाव आं बेखौबो गोथाव खालामनो थाखाय जोंना ओ संख्रि बानलु ओ हाइजें हाइजें सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा गासैखौबो होनायनि उनाव बेखौ एवफ्रामबाय दसे एवफ्रामनायनि उनाव खोबहांनानै दसे अफथाबांनायनि उनाव जोङो बेखौ आ दै बेयाव दै होनो हानाय जाबाय ना बेयाव दै होबाय दै होनानै बेखौबो दै बुरजा होनानै बेखौबो गोदौ होनाय जाबाय ओ बिनि उनाव जोंना खोबा दोननानै जोंना मोनसे खामानि थाबावबाय बेनो जाबाय जोंना गिबियावनो सबाय सबायखौ जोङो देना लाग्रोनांगोन। ओ बेखौ गुन्दै गुन्दै खालामग्रोनाय जागोन गुन्दैेखो खालामखांनायनि उनाव बेखौ बा दैया गोदौब्लाथाय बेखौ जोङो सबायाइखौ ओ होनो हानाय माबायाव फैबाय आरो अबस्थायाव ओं अब्ला बेखौ जोङो सबायखौ होनायनि उनाव बेखौबो जोङो सुवाद खालामनो थाखाय बेयाव ओजोङो संख्रि साखिनाय जाबाय बिनि उनाव ओ नोङो गोसोब्ला ओ जोंनि बर' राव होनो दुन्दिया। बेखौ होनाय जाबाय बेनि उनाव ओ खासि थारा होनो बेखौ गंगार दुन्दिया होननानैबो बुंनाय जायो बेखौ जोङो होनाय जाबाय। बेनि उनाव बेयो ओ- जानो हानाय अबस्थायाव फैलायबाय आरो। केेसेबाव दा जोंना आरो थामथियाव दोङो जोंना बर'नि काज जा जोङो ओ नारजि अमा। जिअमा होनोब्लाथाय जोङो। ओ गिबियावनो जोङो नारजि संनो था खाय जोङो फाथो। मैगं बेखौ जोङो। फोरानना लाग्रोनांगोन आरो गोबावसिम फोरोंना लाग्रोनायनि उनाव बियो। गोरान जायोब्ला बेखौ होमबाना संनो हानाय जायो। जोंना दा नारजि अमा। संनोब्लाबो जोंना गिबियावनो जोङो अमाखौ एव फ्रामना लाग्रोनांगोन बेखौबो बेफोरबायदिनो पियास होनानै ओ संख्रि बानलु मस्ला ओ जि दं ओ बेखौ सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा होनानै एवफ्रामनानै मोजां एवफ्रामनानै बेखौ ओ एवफ्रामना ला नांबाय बेयावबो खोबहाब खोबहाब खोबै खोबै खोबै एव -एवनानै ओ बिनि उनाव ओ बेयावबो ओ दै होनो हायो दै होनाय नि उनाव दैखौ बुरजा होबाय होनायनि उनाव बे दैया रानोब्ला गोदौ गोदौ बेनि उनाव जोङो ओ नार्जिखौ नार्जि फोरानना दोननाय जि बेखौ जोङो होनो हायो ‌‌ बेनि उनाव बेयावबो संख्रि नायबाय नारजियाथ' ओरैनोबाबो गोखायानोखा बिनि स्वादा एखे बायदियैनो थायो ‌। बेयावबो जोङो संख्रि साख्रि फिनानै संख्रि होनो हायो ओ बि बिदिनो जोङो बेखौ ओंख्रि थ' नारजि अमाखौबो जोङो गोथाव खालामनो हायो आरो ‌। दा नोंथाङा नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि सङो बेखौ नोंथां थाङाब्ला मिथियोब्ला ओ जि हायो बे खौ आंनो एसे फोरमायनायसाय औ औ औ थारैनो थारैनो औ दा संनाय खावनाय होनोब्लाथ' नोंथां जोंनि बर' हारियाव गोबां रोखोम जों संनाय खावनाय नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां औ नोंथां औ
औ औ दा जोंनि हारिया
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां औ नं
औ जेरै गाहायै बर'फोरनि
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ नंगौ नोंथां औ औ औ
जब जब बिदै दोननाय आरो
औ औ औ नंगौ नोंथां
अनला गोथाव संनो रोंङि हिनजाव
औ औ औ नंगौ नों। औ थारैनो खोनादों नोंथां औ औ औ नंगौ खोनानाय मोनदों नों
औ थिग बेबादिनो मस्ला मिथिंगानिफ्राय
औ औ औ औ
अनला ओंख्रै
औ औ औ नंगौ थारैनो नोंथां औ औ गमामायैनो नोंथां औ ला गाहायै बर'फ्रा
ख्रियाव होनानै जायो नङा होमबा खोनादोंना औ थिग बेबादिनो सबाय ओंख्रि ओंख्रियावबो गंगार दुन्दियानि बिलाइ हाइजें बिलाइ होनानै बर' हिनजावफोरा गोथाव सङो नङा होमबा खोनादोंना?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ औ जेरै माइसुनद्रि आरिखौबो जायखिजाया ओंख्रियाव होनना सङो नङा होमबा नोंथां औ खासि थारा नोरसिं आरिया गुजुनायाव गुजुनाय गगा मोननाय बायदियाव।
बायदिआव मोजांथार औ बेनिखायनो बर' आइजोफोरा बेफोरखौ ओंख्रियाव होरलानानै जायो नङा होनबा औ नोंथां औ नंगौ औ बेबादिनो औ साम'खौ जेर आरो साम'नि बागै एसे बुंनोसै सामखौ
ब्ला सबाइजों
संनानै जायो जों औ नङा होनबा हायो हायो थारै नास्राय गोरि बायदि नाफोरखौ औ बायदि गोरानजों बिदि खालामनानै जायो औ नंङा होनबा औ नंगौ नोंथां औ नंगौ जेरै सिब्रु दैस्रम औ।
बायदि मैगं
मैगंफोरा बर'फोरनि गोथाव्रा मैगं नङा औ औ औ नंगौ थारैनो नौ बेफोर मैगंखौ जोङो मैद्रु महरैबो संनानै जानाय जायो नङा होमबा औ औ। नंगौ
औ औ बेनि अनगायैबो लाइ बिलाइयाव जुनानै ना गोरलैखौ मेंनाय जायो नङा होमबा खोनादोंना? औ थिग बेबादिनो ना सावनानै गान्थि फिसाजों नाखौ एरखार एरखार साफा खालामना जों जानायखौबो नुनाय मोनो नङा होमबा नोंथां औ औ थिग बे रोखोमैनो जोङो बैसागु बोथोरावबो बायदि रोखोमनि हाग
जोंनि हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमना लाबनाय औ मैगंफोरखौ जों नुनो मोनो औ नंगौ ओनसोलफोराव जेरै जेरैहाय जोंनिया दङ दिंखिया औ थालिर फस्ला औ बायदि बायदि मान्दिया औ खुथ्रा औ हा औ बायदि बायदिखौ जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय लाबोनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबादिनो जोङो बायदि बायदि रोखोमनि हाग्रानिफ्राय लाबोनानै जोङो ओंख्रि महरै बानायनानै एबा संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दा नोंथां जोंना समाबो बारा गैला। दा नोंथांजों गोबां बाथ्रा सावरायनो मोननानै गोसोखौ जोबोरैनो मोजां मोनबाय नङा होनबा औ औ औ औ औ थारैनो आसा खालामो नोंथांखौ आरो। गुबुनाव लोगो औ उनाव लोगो मोनबावगौ होननाय नङा होमबा औ औ थारैनो साबायखर औ